हेल'
औ हागोनना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ना।
औ खोनादों।
औ स' नोंथाङा मा खाला औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय
आंना न'आवनो ओरै होनदों बियो दिनै फरायसालि गैया नालाय नङावनो दंथ'यो। थां मा खामगासिनो सिनो दं।
आं आंबो ओरैनो दंथ'यो दा ओ साननि जानाय जानानै ओरैनो जनानै दंथ'यो। स' नोंथांजों आं मोनसे ओ सावरायनो कल हरनाय जादोंमोन। बेनो जाबाय ओ दावबायनायनि सोमोन्दै स' राय्लायनो हागोन ना नोंथां!
आ‌ स' नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना?
दावबायनो मोजां मोनो आं नाथाय सम मोनैनि थाखाय दावबायनो मोनाखै माखासे जायगायाव सै
औ औ। स' ओ नोंथाङा जायगाफो औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा जायगाफोरखौ ओ दावबायफेरबाय नामा मालाबा दस्रा जायगाफोराव?
दस्रा जायगायाव थांफेराखै ओ नेक्स्ट यार फोरनिफ्राय थांनो होननानै साननानै दङ मा जायो सम मथे मिलायबा थांसै। बिनिफ्राय नोंथाङा मा बेरायबाय नामा?
औ आङो जेरै आङो सा सानजा भारताव दावबायबाय जेरै मनिपुर, मिज'राम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालया मेघालयानि शिलंआव आरो सिकिम बेफोराव आङो दावबायखांबाय। स' ओ आङो माने बेफोर जायगायाव थांनानै माबायदि मोनदों एक्सपिरियेन्सफोरखौ नोंथांनो सेयार खालामनि अबोला खोनादोंना नोंथां? अ आङो औ आङो अरुणाचल प्रदेसखौनो मोजां मोनो आरो बेयाव थांनानै जेराव टावां होननाय मोनसे जायगा दंना बेयाव।
बे थावां होननाय जायगायाव बिराद गुसु जायगा जेराव जोंनि आसामनिफ्राय बिराद फारागथि दङ बे जायगायाव ओमफ्राय ओ जोङो बेयाव थांनानै माने जोंनि आसाम जोंनि इण्डियावथ' बिदि बायदि बारा जायगा गैया ना? जेरै बर'फ थानाय जायगा बेथ' बारा गैया नाथाय बेयाव जोङो खाथियावनो थांनो लुबैबोला खाथियावनो थांनानै जोङो समखौ बारहोनो हागोन जेरै ओ रांनि खम रांफ्राबो माने खम थांगोन बेयाव थां बोला हा नोंथाङाबो बेरायनो हागोन आरो बेयाव आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बेखौबो मोजां मोनदों आरो जेरै ओ बिसोरो देहानि थाखाय देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय जेरै बिसोरो रुनाय जायो रुनायखौ बांसिन जानाय जायो आरो बिस सोरो स ओ आरो गोथां मैगं बिसोरनाथ' गासिबो अर्गेनिक गावबा गावनि जायगायावनो गायनानै मोनखानाय नङा होनबा नोंथां ओ बिसोरो गावसोरनि जायगायावनो गायो बेखौ गावसोरनो आबाद खेथि खालामो गासैबो खामानिखौ गावबा गावनो खालामजोबनानै आरो माने बाजारनिफ्राय मुलि होनाय बेफोरबायदि मैगंफोरनिफ्राय रैखा जायो आरो बिसोरो आरो देहाफोरावबो माने बेमार जानायनि चान्सआ एसे खम थायो आरो स' ओ बेनो आरो आरो आङो बिसोरनि गाननाय जोमनाय जेरै ओ गाननाय जोमनायफोरखौबो माने बिराद मोजां मोनो जेरै बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिराद बेलेग बेलेग दंना ट्राइबाबो जेरै ओ निसि आदि नक्टे इफोरबायदिया थायो आरो अरुणाचलाव बांसिन बेफोरबायदि मानसिखौ नुनो मोनो। आरो बिसोरनि जायगायाबो बिराद मोजां। गुसु थान्दा माने जोंनि बायदि गरम बेफोरबायदि जाया आरो बारा।
औ।
ओ बेनो आरो आरो बिसोरनि बे मोनसे ओ आं सासे लोगोनियाव थांनायमोन न'आवहाय ओ बिसोरनि बे मोनसे बे जानाय जेरै ओ फेसेवनाय औवा मेवाइ होनोना बेखौ ओ पारमानटेट बेम्बु सुट ओ बेखौहाय अमाजों आङो जाहोदोंमोन आरो संनानै बानायनानै जाहोदोंमोन स' बिराद ओ मोजां मोनदों आरो बेखौ जानानै नोंथाङा मोनजाफेरगोन ना मोनजाफेराखै?
औवा मेवाइखौ जाफेरबाय जानायालाय आङो एसेबां गोथाव मोना जाफेरबाय थेवब्लाबो खेबसे।
औ औ। स' ओ नोंथाङा ओ जेन'बा ओ दावबायनो मोनोब्ला आसाम ओ भारतनि बायराव दावबायनो गोसो दंना गैया?
ओ दावबायनोथ' गोसो दङ ओ माखासे समनि आंखालाव बेरायनो हायाखै। नोंथाङा बेरायनो सानदों?
आंबो सानदों बेरायनो ओ जेरै सुइजारलेण्ड करिया, जापान बेफोरखौ माने मोजां नाङो आरोना। आरो जेरै सुइजारलेण्डनिखौ नायोब्ला बिसोरनि जोंनि इण्डियानि फ्राय खालामोब्रा नुनो मोनो बिसोरनि साफा साखोन सिखोन आरो हाजो खाथि जोंनियावबोथ' हाजो दङ होमब्लाबो माने इसां मानि बिसोरनि बायदि समायना जोङो नुनो मोनाखै आरो ना आरो बिसोरनि जायगाफोरखौबो बिसोर बिराद मोजां मेनटेन खालामो। आरो बिसोरनि जि मानसिफोरखौ बेफोरखौ नुनानैनो मानि बेफोरबायदि जायगाखौ मो जां मोनो आरो। आरो उनावफोर माने सान्स मोनबा बायोब्ला आङो थांगोन। होननानै साननानै आसा खालामो आरो। अह नोंथाङा भारतनि बायजोआव थांनो मोनोब्ला अबे जायगायाव थांगोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
इन्डियानि गेजेरावना?
औ।
इन्डियानि गेजेराव उम अह दिल्ली दिल्लीखौनो थांगोरनो सानदों फार्स्टावनो।
औ औ नोंथाङा दिल्लीखौ मानो मोजां मोनो?
ओ बेवहाय माने आं आंनि साननाय मथेबा जोंनि ओ आसामनिफ्राय बे इण्डियाफोरनियाव बेयाव दिल्लीयाव ओ बहुद गोदोर गोदोर न' बां दं बेनिफ्राय मोजां खा दं आरो सोलोंथाइ लानो मोजां सुबिदा दं होननानै आं सानो। थांनो सानदों आं।
औ औ आरो ओ इण्डियानि बायजोआव होनबोब्ला नोङो माहा थांनो गोसो जादों?
बायजोनिखौ सानथ'वाखै साननायालाय। नोंथाङा सानदों ना?
आङोथ' सानदों माबायाव थांनो साननाय दों आंहा ओ दहायनो बुंखाबाय।
दासान्दि ओरैनो। दङोबा नंथां।
औ आंथ' दा ओरैनो दङ नाथाय बे ओ बे सामार भेकेसनाव दावबायहैनो सानदों आङो आ जेर' बेखौबो आङो शिलंआव थांनो सानदों।
सिलङा माबोरै जेनेबा जायगाया
अब्ला शिलंआबो गुसुआनो जेरै आसामजोंहाय माने रुजुयोब्ला आ बेयावनि माने जायगाखौ नायनानै बिराद समायना मोन नाङो आरो जेरै हाजो हाला माने बहुत जायगा दं बेयाव बेरायग्रा लेकफोर दं मोन इउमियाम लेक होननाय दं बेयाव आरो बहुद दं आरोना फलसफोर दङ माथ फलस बेयावहाय नायनानै मोजां नाङो आरो बेयावहाय नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ जेरै मोनसे फेस्टिभेल होननाय जायोना अक्ट'बर टु नभेम्बर बेफोरबायदि समावहाय बेयावहाय देंखोगिरि रोजाबगिरि बहुद ओ जोंनि बुहुमनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा फैयो बेयावहाय आरो जोंनि बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफ्रा बेयाव जमा जानानै बेखौ ओ नायहैयो जेन'बा आंबो गोसो जादोंमोन न औ औ खोनादों आंबो गोसो जादोंमोन नायहैनो आरो आङो थांदोंबो ओ सिगांनि बोसोर फोराव नाथाय बे बोसोराव थांनो हा गोनना हाया बेखौ मिथिया आरो ओ स' ओ
नोंथाङा ओ इयुनफोराव शिलंफोराव थांगोन होननानै सानदोंना सानाखै
शिलंआव थांनो सानदों जायगाफोर जेनेबा गोलोम बोथोरावथ' जोंनियाव गुदुं जायो ओमफाय बेवहाय थांबा गुसु गुसु मोनो नालाय थान्दा नालाय थांनो सान्दों आदाव बि मानसिफोरा जोंनि बे आ सामनिख्रुइ आलदा जायो होन्नाय खोनादों नंगौना
औ औ औ नोंथां औ
ओमफाय जायगाफोरखौ माबोरै बेफोरखौ नायनो होननानै सानदो इउनाव सम मोनबा थांगोन ।
नोंथाङा ओ इन भारतनि बायजोआव माब्लाबाफोर थांफेरबाय नामा?
हो?
थांफेराखै।
औ स' ओ जेरै जोंनि आंथ' मोनसे जायगायाव थांफेरबाय जेरै जोंनि भारतनि ओ नियख खाथि नेबारहुड कान्ट्रि होननानै बुंनाय जायोना बे भुटानखौ मिथिगौना नोंथां?
बे भुटान होननाय बेयाव आङो थांखेरबाय जेरै ओ बेयावहाय थ' माने बहुत दस माने बेयाव भुटाननिस मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेखौ बिराद मो जां मोनो आरो जोंनोहाय मा माने मोनसे ए दुखान बायदि दं आरो बेयावहाय। गाननो जोमनोबो हायो जोङो रां होनानैहाय आरो ओ बेयावनि मानसिफोरा बिराद ओ फलाइट माने काइड मानसिफोरजों बिराद मोज मिलायो गुरै आखुनि मानसिफोर बिसोरो आरो आरो ओं बिसोरो ओ नोंसोरखौ गावसोरनि जायगायाव बिराद मोजां दैदेननो माबाफोर नांगौ जायोब्ला बिसोरो जगायना होयो खालि नोङो बिसोरनियाव खालि सोंनोल' नांगौ गासैखौबो बिसोर हेफाजाब होयो आरो नोंथाङाबो उनाव थांनानै ओ नायहैनो हागोन खनसे इयुनफोराव सम फोर मोनबा बायोब्ला।
औ सम मोनोब्ला थांनोसै।
औ औ स' नोंथांनिया माबाफ फोर बुंबावनांगौ दंमोन नामा?
गैला।
ओ होनब्ला जोङो समाबो जाबाय। जोङो होमब्ला माब्लाबाफोर इयुनाव सम मोनोब्ला रायलायनो सि नामा? अननानै जोङो दा लाखिथ'नोसै ओम औ दे।
औ।